हेल नोंथां हेल
औ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनांदोंना
औ खोनादो
नोंथांनि नोंथांजों लोगोसे एसे रायज्लायनाय रायज्लायगौमोन
सेरेप खावनाय सेरेबखौ माबोरै खावो आरो माबोरै बनाय जायो बेनि बागै एसे रायलांगौमोन नोंथाङा सम दङोब्ला रायलायनो हागोन ना
औ
हेल हा हेल नोंथाङा खोनादोंना
औ
सेरेबखौ माबोरै खावनाय जायो आरो माबोरै बनायनाय जायो बेखौ बेनि बागै एसे रायज्लायगौमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना सम दङोब्ला
गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव जुमायखौ एबा सेराइखौ माबोरै खावनाय जायो होनोब्ला बेनिखनो बुंनोसै आङो जोंना सेरे खावनो सेरेब खावनायनि गिबि सिगाङावनो जोंनो जगारखौ हावग्रोनो थाखाय जोंनो बायदिसिना नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोनो हाबनाय समाव ओ जोंना एम नांगौ जायो एम बासो होमबासो जोंना जुमाया मोजां जायो बा गोथाव जायो एबा मोजां जायो दा गिबियावनो एम माबोरै बानायो होनोब्ला मोखना बिलाइजों मोखना बिलाइ जोंबो बानाय मोखना बिलाइनि समाव मोखना बिलाइजों बानायो मोखना बिबारनि समाव बिबारजों बानायो बिदिनो बानायो आरो नोंथां एमुखौ बानायनायाव मा मा होयो होनोब्ला जोंनि ओनसोलजा दा एमनिखा
औ
बेखौ दिंखिया बिलाइ दिंखिया बे जानाय दिंखियाखौ होआ गुबुन मोनसे दिखिया बिलाइ दङ बेखौ होयो बिनिनो खान्थाल बिलाइ आरो लोगोसे हाग्रानि मोनसे बिलाइनि जिनि जिनि दंफां दङ दंफांखौ आं एसेबां मुंखौ गोसो सुबैया अब्लाबो बिदि गासैखौबो जोङो लोगोसे जोंङो माइरं माइरं फालासेसो जोङो जेसेबांखिनि देगोन बेखिनिखौ जोङो नांगौ मानिखौ जोङो गिबियावनो सोमना दोनगोयो सोमना दोननायनि उनाव बेफोर हाग्रानिफ्राय जों बेफोर बिलाइफोरखौ नागिरनानै खांनानै बिदि ज' जोङो दिंखियाव दैयो एबा उरालाव दैयो बेखौ द उनाव जोङो बेवहाय एसे एसे दै होनानै गासैखौबो एसे जेरै लारु लारु बानायनाय रखम जोङो एसे लारु लारु बानायना दोनो बानायनानै बेखौ जोङो जिजों एबा जोंनि बस्थाजों जों खोबनानै दोनो बेखौ मानो खोबना दोनो होनोब्ला एम'आ जाहाथे गुदुं जानानै थबनो रानखाङो एबा मोजाङै गथाया मोजाङै गोरा जायो आरो बेनि थाखाय जोङो खोबना दोननाय जायो खोबना दोन नायनि उनाव जेब्ला एमाव आं इसे इसे गुफुर गुफुर औ बिदिनो सानसे साननै सानथाम सानुं सानदुं एमावआ गोरा जायो बेनिखायनो हाफो जानायनि उनाव बेखौ जोङो जुमाय सावनोबो हायो जुमाय सावनायाव जोङो माखौ माबबोरै जोमाय सावो होनोब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बायनानै मोनो जेरै जखाइ माइरं जखाइ माइरंजों बानायो एबा जोङो न'नि जा माइरं गायो बे माइरंखौ जों खावो आरो बेखौ जोङो माबै खावो होनोब्ला ओंखामखौ ज जुदि जों गिबियावनो दै होनानै माइरंखौ होनानै जोङो बिदिनो माइरं बिदि संना लाग्रोयो बिफांखौ बिदि संना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे बिलाइयाव बजाया बेखौ बांसिनानो जोङो प्लास्टिकआव प्लास्टिकआव बनानै फोना लायो बे पटिकआव जोङो बे आगामखौ एर'नो खादौवजों एरननायनि उनाव जोङो बे बेखौ गुसु जानो होयो आरो जों बेखौ गुसु जानायनि उनाव जों जोङो एमाव फोननदोंमोन बेखौ जोङो फारलासेयाव जोङो जिथा बाहनानै फारलानैयाव बिदिनो नांगौ बेखिनिखौ बाहायो बिदिनो बेखौ एम'खौ जोङो देख्रुबनानै लालायनाय जायो आरो नोंथां बेखौ देबोनो सोरगिदिं सारनानै होयो आरो बेखौ उनाव जो गलायो आरो गलायनानै बेवहाय एसे ए दैै साबस्रिना होनानै बेखौ मोजाङै लगाय गलायनायनि उनाव जों बेखौ खाथिंनानै दोनो खाथुनानै जोङो बा खानब्रै दोनो खानब्रै दोनोब्ला जोंना बेनि उनाव जुमाय रसि जायो जुमाय रसि जाब बेनि उनाव जुमाय रोसिया जेब्ला मोजां जायो अब्ला जोङो बेखौ फेरेब खावनायाव बाहायो आरो नोंथां ओ नोंथांङाबो नोंथांमोननि उनाव माबोरै जायगाफोर खावनाय जायो एबा जोमोनखौ खावनाय खावनाय जायो फोरमायनो हागोन आरो नोंथां
जुमायखौ माबोरै बानायो होनब्ला नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बानायनाय जायो बेनि उनाव नोंथाङा बुंदोंमोन जोमाय जोमायखौ जोङो जोमायखौ जोङो जौमाय जेब्ला जायो बेखौ जोङो सेरेबबो सावो न नङाब्ला जोङो जुमायखौबो गोलोम बोथोराव जायो गोजां बोथोराव एसेबां फाना नाथाय गोलोम गोबां खमै मानसियानो नागिरनाय जायो मानो होनब्ला जोंङो जोमायखौ जेब्ला गरम मोनो बेखौ लोङो मोजां होननानै बुंङो आरोना लोंनाय मानसिफोरा जोंथ' बेफोरखौ लोंहोया बेनिखायनो मिथिया आरो सेरेब खौ जोंङो जेबोब्ला सेरेब सावो सावनो नागिरो होनबोला जोङो जुमायखौ सानसे बा साननै सान थामसो जोंङो सानदुंङाव दोन मानो होनब्ला जोंङो जुमायनि सिया जेसेबां ओंखारो एसेबांनो जोंनि सेरेबा सेरेबखौ बेसेबांनो मोननाय जायो जोमायखौ जेब्ला सेरेब सावनो होनना लायो बेयाव जोंङो दसे समनि थाखाय दैबो होना दोननाय जायो दैखौ बालथिंसेसो होना दोननाय जायो होमबाना जोंनिया जोमाय रोसि एसे एसे बांङो आरो ना बांबोला जोंङो बेखौ ब्रै बा ब्रै बा घन्टा दोननाय जायो। होमब्ला दैजों जुमायजों एसे मिलायनो थांङोब्ला मोजां जायो होननानै बुंङो सावग्रा मानसिया। बेनि उनाव जों जे बोला सेरेबखौ सावनो नागिरो होमब्लाना जोंङो बेयाव मोनथाम न' जायो मोनथाम न' होनोब्ला ब्ला जोंङो हास गु सिंनि मोनसे याव जोंनिया जोमायया थागोन बेनि उनाव गेजेर मोनसेयाव जोंनिया मोनसे खुरै बायदि थायो बेखौ जोंङो सेरेबखौ थांनायनि बाहायो थांनायाव बाहायो बेनि उनाव बेनि मोनसेयाव आरो गुदुं खालामनानै होनाय जायो आरो गोजौनि मोनसेयाव जोंङो दैखौ लुनाय जायो।
उम
बेनि उनाव जोंङो सेरेबा माबोरै ओंखारो होनोब्ला जोंङो बेखौ जुमाय रिसि जेबोब्ला अरखौ सुना होगोन बेयाव जुमाया गोदौगोन। गोदौनायजों लोगोसे गोजौनि दैयाव जेब्ला जोंनो खफ'आ नांगोन गोजौनि दैयाथ' गुसु थागोन ना। नि उनाव गोजौ नि दैयाव जेबोला जों जोंनिया बे गुसु जानानै गोलोमखांगोन। गोलोमखांनायनि उनाव जोंनो बेयावनो बे गोलोमखांनाय दैया थबथिंसे थबथिंसे जेब्ला खरै बायदियाव गोग्लैगोन। होमब्लाया। जोंनिया बेयो मोनसे एसिड बुस्थु जानानै दैआव सोमजिनानै जोंनिया सेरेबा जायो बेनि उनाव सेरेबखौ जोङो गेलान बा बथलफोराव दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो सेरेब खौ। नांनाय हिसाबाव लाखिनानै गोबां। बां जुदि बेखौ सेरेपखौ गोबां दिहुनोब्ला बेयो बेखौ बुङो मानसिफोरा गाज्रि जायो बा खामनाय मोनामनाय फैयो बा गोखा जायो बेफोरबायदि बुङो जोमाय जोमायजों बेजों लोगोसे ओ गोबां जोंनिया सेरेबा। सेरेबा मा गाज्रिसो फैयो। बेनि उनाव जों सेरेफखौ लोङो मानसिफोरा लोङो नाथाय जोंथ दा स्टुदेन्टबो बुंजायो। मानो होनबा जों स्टुडे फरायबाय थानाय गथ बेखौ जों लोंनायखौबो मिनथिया बेनि उनाव मानसिफोरा बेखौ लोङो नाथाय बांद्राय लोंबाबो बेखौ सेरेबखौ लोंबा बांद्राय लोंबाबो मानसिया गाज्रि जायो नांनाय हिसा हिसाबै लोङो लोंनांगौ बेखौ। बुंनो थाङोब्ला जोंनिया सेरेबा बर' हारिनि बर' हारियाव गाज्रि नाथाय बेखौ जों सोलिबोबाय थानाय इउन माने गोबां बा मानसिफोरा इुननिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय बेनिखायनो जों बेखौ धोरोमनि हिसाबै जों एसे लोंनायाव बाहायनाय जायो।
जुमाय खावनायखौ माबारै ओ नोंथां नोंथाङा ओ सेरेब खावनाय एबा जुमाय खावनायखौ फोरमायबाय नंगौ नोंथां जेरै नोंथाङा फोरमायदों जे बेखौ बारा लोंनाया गाज्रि होननानै औ नंगौ। जोंनि ओ नियम खान्थि बर हारिनि एबा बर जोंनि गेजेराव ओ सावनायखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थादों एबा सोलिबोबाय थादों। बे नियम खान्थिया नङा होमबा नोंथां आ बे नियम खान्थिया दानि समावबो सोलिगासिनो एबा दङ नाथाय बे ओ बांद्राय लोंनाया एबा लोंनायनि गाज्रि आ गाज्रि हुदा खामनाय एबा गाज्रि खामानि मावनाय बिदि गाज्रियाव बाहायनाया बाहायनाया थानो नाङा एबा बाहायनो नाङा बेखौ आं बुं खोथा बुंनायखौ आङो फोरमायो ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ औ नंगौ
दे नोंसांजों रायलायना गोजोननाय फैबाय। उम
औ गोजोनथों